औ।
बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय सिगाङावनो।
आंबो नोंनिसिम जासिहरनाय थाबाय बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय।
होमब्ला बिदिब्ला जोङो दिनै खानायनि सायावहा रायलायनो सै नामा?
औ रायलायजागोन।
सिख्लाफोरना खानायाथ' एसे गोलाव लाबानो हेरफल जानानैहा बिदि बे जोबोर खानाय गलाङो बेबायदि गनायनिफ्राय माबा मोनसेफोर रैखा मोननायनि जोङो सावरायनोसै।
औ सरायजागोन।
औ बेफोरखौहाय जोङो नेसारेल ट्रिटमेन्टफोर फाहामथायफोर लानानैहा सोखा जानायखौ मोननो हायोना हाया?
बिदिब्लाबो जों सोखा जानायखौ मोननो हायो आरो लोगोसे जोङो गावनि खानायखौ जेब्लायबो जोथोन लानांगोन। जेरै जों खानाय लोबखांनानै जों खानायखौ गिसि गिसि बिदिनो खानानै लानाङा जोङो मोजां बिदिनो फोरानग्रोनांगौ होमब्लासो जोंनि खानाया गोरान जानानै जेबो जानाय नङा खानायफोराबो गनायफोराबो गोबां खमायगोन।
नोंगौथ'। गोदो गोदायनि खानायावहा बेयो थाइगिरनि गुदिनि सि भिथोरनि माथो सिंनि बुस्थुखौहा बेजोंसो सुयोमोनो ओमफ्रायो खारैजोंसो बिथांमोन बिथांजोमोननि खानायासो जा गाजा मोनहाय। गोलाव गोलावनो आरो गोदोर गोदोर स्र'नो। दानियाथ' बिदिखौनो मोननो हाला। जोंबो बेफोरबायदि बाहायोब्ला जोंनि खेनायाबो गोदोनि बायदि जाफिनगोन नामा?
जों बेफोरखौ बाहायदावबाय थायोब्ला जोंनि खानायफोराबो बिदिनो मोजां जालांनो हागौ।
मानोना जोङो बेफोर जों न'आव बानायनाय मुलिफोरखौ जों लायालासिनो जोङो बिदिनो बायनानै लायो। बायनायनिख्रुइ जों न'आव बानायनानै लानाया मोजांसिन जायो।
नोंगौथ' आरो जोंना राङाबो
रां खरसा जानायनिफ्रायबो जों रैखा मोनगोन आरो जोङो नेसारेलहैनो जोंनि खानायखौहा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बायदि मुवाफोरनिफ्राय जों जोंनि खानायखौ मोज खालायनानै लानो हांगोन जोङो मोनथियो जि सुजुवा बिबारजों जोङो खानायखौहा जोङो गोरोम खालामनो हायो जबा बिबारखौ जोङो देनानै जोङो लायोब्ला फ गो मो लानाया मोजां आरो बाहेरा केमिकेल जोङो सेम्पु बाहायालासिनो जोङो थाइगिरनिजों सुयोबोला जोंनि खनायफ्रा
जों बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि केमिकेलफोरनिफ्राय जों गोजानाव थायोब्ला जोंनि खारनाय फोर गोबां मोजां जागोन मानो होनोबा जों केमिकेलफोरखौ बाहायनो नाङा
बिदिब्लालाय जोङो खानायफोरखौहा जोङो
गोलाव गोलाव लानानै बेफोरबायदिखौनो जों बाहायनांसिगोन खोमा नङाबाथ' जोंना खानायानो दायसेफोरल'सो थाहैसिगोन
औ बेफोर केमिकेलफोरनिफ्राय फोरखौ बाहायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ जों गामिफोरावनो मोननाय ओ जि जि बिलाइफोर जेरै जबा बिलाइ जगा बिलाइबाबो बे खिलि हरनाय गोरलै बि जानांगौ आरो बे बिलाइफोर बिलाइजों लोगोसे बिबारखौबो जों बाहायनो हायो देनानै जों न'खराव लायोब्ला मोजां जायो जोंनि खानायफोराबो आरो बे जों लोगोसे जों खानायखौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय जि खारै बे खारैजों जों सुयोब्ला जोंनि खानायफोराबो मोजां जागोन
नोंगौथ' बेफोरबायदिखौ जों बाहायनाया साबसिन जागोन आरो जोङो नेक्स्ट नैथियावहा जोङो बेखौ बाहायनाया मोजां जागोन आरो जोंनि लोगोफोरनोबो जों खोन्थानानै जोङो जय यैनो बाहायनांगोन खोमा
औ बिदिब्ला बाहायोब्ला जों बयबो बिदि केमिकेलनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जों बयबो रैखाथि मोनगोन जेरै नोंहा मानियाबो फैसाफोराबो बिदिनो सेभ जागोन। बेयाव बाहायनो गोनांखौ जों बेलेगाव बाहायनो हागोन।
नंगौथ'
औ
बिदिब्लाालाय खानायफोरखौह जोङो जोथोन लानांसिगोन आरो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौनो जोङो बाहायनांसिगोन
बेफोरफोरखौो बाहायोब्ला मोजां जागोन आरो।
नंगौथ' बेबायदिनो जानांगोन खालामनांगोन होनबा
औ खालामलायनांगोनथ' आरो
थ थाइगिरखौनो जोङो सेथिि बाहायग्रोनाया मोजां जागोन
औ बेखौनो सेथि बाहायनोसै जोङो।
दाना थाइगिर बिफाङावसो सोर गाखोगोनफा
नोंनो गाखोदो
जायो जायो जायो
औ बिदिब्ला
नोंनो लाबानो जाबाय ओमफ्रायो बेबालाय जोंना खानायफोरा ओ गोदोनि बायदि मोजांनो गोलाव
आदैसिम सफैनाय जासिगोन आरोना।
औ नोंगौथ' आरो गोबां समायना नुयो बे खानायनि गेजेरजों जों सिख्लाफोरखौ गोबां बिदिनो महिनि बोनो हायो बे खेराइनि गेजेरजों
नोंगौ नोंगौ जोङो खानायखौनो जोङो सेथि गोसो होग्रोनांगोन खानायदोंसो सिख्लाफोरनि महरखौ मोजां नुयोहाय
खानाय गोलावब्ला ओ मोजां नुखायो मानो होनोबा बे खानाया जोंनि गोसोखौ बोनो हायो।
नोंगौथ'।
खारनाया गोलाव जानांगौ थेवबो।
औ खानाया गोलाव जानायजों आरो बिदिनो नेचारेल बुस्थु बस्थुफोर बाहायनायजों जा गाजा नुगोन आरो ना खानाया मोजां जायोबाला।
औ नोंगौथ'।
मानो होनोबा बेयाव गाज्रि खालायग्रा जेबो गैया नालाय बेखायनो बियो मोजां जाथारगोन।
औ बेफोरखौनो जों बाहायनांगोन। होमब्लासो जोंनि खानाय गनायफोरा गोबां मोजां जागोन आरो खानायफोरा माखासे समाव लावनो हायै जायो। गोलाव जायि जायो। बे टाइमाव जों बेफोरखौ बाहायनांगोन जों सानफ्रोमबो बाहायनांगोन होमब्लासो जों नि खानाय गनायफोरा ओ खमायलांगोन लासै लासैनो।
औ होनबालाय जोङो बेफोरबायादिखौ जोङो बाहायथारनांसिगोन बाहायब्लासो जोंनि खानायफोराबो जोङो मोजां मोजां मोजां गोलाव गोलावफोरखौ जों मोननो हासिगोन।
औ नोंगौ।
खानाय गोलाव सिख्लाफोरखौ नायोब्ला गावायनि खानायखौ नायोब्ला मारैबा नाङो नालाय। बेखायनो जोंबो नेसारेलखौनो जों बाहायनोसै।
बेफोरखौ बाहायोब्लानो जों गोबां मोजां
फिथाइया मोजां जाबानो जाबाय जियानो जा।
औ मोजाङानो जाखागोन मानो होनबा आजौ आजैनि निफ्रायनो बाहायबोनाय बेफोर मुलि
नोंगौथ' सिगांनि बायदि आरो दानि बायदि जलियाना। दानिया गोबां बिदिफोर बायदिखौ लानानैनो बानायबाबो गोबां बिदिनो खानायफोरखौ गहैयो आरो एक्सपायार जानायफोरजोंनो जोंनि खानायफोराबो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो। बेखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बाहायनाया मोजांसिन जागोन आरोना।
औ नंगौ।
जोंनि खानायानो जोंनि बोलोहाय।
खानायनि गेजेरजोंसो मोजां नुयो।
मोजांबो नुयो आरो समायनाबो नुयो
औ
बिदिबालाय होनोमबा जोंङो सेथियावहा जोंङो खाइनै खा खनायाइखौहा गोसोम बानायनो थाखाय जोंङो जबा बिबारखौ देनानै लानांगौ आरो खेनैखौ लिमिनना बानायनो थाखाय जोंङो जबानि बिलाइखौ बिथररायखौ जोंङो देनानै लानांगौ आरो बेखौ जों सुनो थाखाय जोंङो थाइगिर बिफांनि बिथाइ नि सिंङाव थानाय लिमोनला लिमोनला थायो नालाय जों बेखौ बाहायनांगौ।
औ नंगौ।
होमबालाय जोंङो दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे।